अ गोजोन मोनाबिलिनि। गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन मोनाबिलि।
ओ नोंथाङा सम दङब्ला आङो ओ एसे आयदानि बागै रायज्लाय जागौमोन नामा नोंथांजों।
अ नोंथाङा मा मा आयदानि बागै रायलायनो सानो।
ओ आंथ' ओ दा बैसागोनि बागै ओ रायज्लायनो सानदोंमोन। अ नोंथां बिदिब्ला टाइम दङबा रायलाय जागोन नामा नोंथां।
रायलाय जायो नोंथां रायलाय जायो।
नोंसोरनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबायदियै फालिनाय जायो एबा माबायदि फोरबो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
ओ जोंनि ओनसोलावथ' गासैबो बैसागुखौनो फालिनाय जायो जेरै रंजालि बैसागो जाहैबाय। काति बैसागो आरो मागो बैसागो बेफोर गासैबो बैसागुखौनो जोंनि ओनसोलाव फालियो। मानोना जोंनि ओनसोलाव गासिबो बाथौ धोहोरोमनि मानसियानो गोजाफ्राम। आरो बैसागोखौ बांसिन बाथौ धोरोमनिफ्रानो फालियो नालाय।
औ नंगौ।
जेरै दा रंजालि बैसागुआव ओ जोंनि गासै ओ बोराइ बेन्थ' आरो उन्दै सेंग्रा सिख्ला गासिबो ओ मोसानो ओंखारो गामि गामि। खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै ओ बोसोरनि जोबथा सानखौ रंजालि बैसागुआव जों फालियो। नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओ बे रंजालि बैसागुआनो जाबाय जोंना मा बैसागुआ ओ मोननै आयदायावहाय बाहायनाय जायोना नोंथां मोननै आयदायाव खालामनाय जायो जेरैहाय ओ मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु नङा होमबा नोंथां। ओ मोसौ बैसागु दिनखालि जोङो माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना। ओं बे मो मोसौ बैसागुनि सानसे सिगाङावहाय जोङो मोसौ बैसागुआव नांगौ दिनखालि मोसौ बैसागो दिनखालि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो। मोसौ बैसागुनि सानसे सिगांहाय जोङो लाबोनानै दोनफैनाय जायो आरोना नोंथां। अ बे मोसौ। मोसौ बैसागु जोङो लाबोना दोनफैनाय ओ बेसाद मुवाफोरानो जाहैबाय मा जोंना ओ जेरैहाय हाग्रायाव मोननाय एबा न'आवनो थाखानाय ओ फिथाइ फिथाइ आरि जेरैहाय जोङो लाव फिथाइ बिदिनो ओ फान्थाव फिथाइ ओमफ्राय ओ हालदै बायदि आरिखौ ओ बुथुमना लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जों हाग्रा मोननाय बुङोब्ला दिग्लिलिथि आरो थाराय गाजलि बेखौ लाबोनानै दोनफैनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो गानहोनो थाखाय ओ जोङो दुरुं गोदान लाबोनाय जायो आरोना नोंथां बे दुरुंखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला लागाम एबा ओ दुरुं बेखौ जोङो गलानिफ्राय लाबोनानै दोनफैनाय जायो बिनि उनावहाय नेक्स दिना जोङो मोस सौ बैसागु दिनखालि ओ फुङावनो जोङो ओ गाव गाव साब सिखोन एसे जागोरनानै लानाय जायो जेरैहाय जों दुगैनानै लागोरनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौ बैसागु दिनखालि जों फुङावनो दुगैखां लोबखां जोङो ओ औवा एबा इदिनो आरंजिरनो थाखाय जोङो औवा ससे थुख्रासे दानस'नानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे औवाखौ आरं जिरनानैहाय ओ लाबोनानै दोनफैखानाय बिदिनो ओ मुवा बेसादखौहाय जोङो फिथाइ सामथायाइखौहाय जोङो हानानै लानाय जायो आरो ना नोंथां ओ हाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मोननै बाहागोआव राननाय जायो ओ मोनसे जाहैबाय जोंना मा माला सुनो थाखाय बेनि उनाव खावसे बाहागोखौ जोङो बिदिनो दोननाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय ओ जोङो बेखौ दोनखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ न'निनो दो दोख्लानिफ्राय जोङो हांगार एबा दुसुमि बेखौ जोङो एरखुनानै लानाय जायो लाइजौ गांसेयावहाय लाखांनायनि उनावहाय जोङो मा थाव गुबैजों बेखौ लागायनानै लानाय जायो आरोना बेनि उनावाय मा जोङो बे औ ओ फुननो थाखाय ओ जोङो मोसौनियाव फुननो थाखाय औवानि थुख्रा मोनथाम एबा थालिर ओ लाइजौ बिलाइनि जोङो ओ लाइजौ लाइनि बेयाव ओ थारा थानायखौ जों बेखौ थुख्रा मोनथाम हानानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जों बे थुख्रा मोनथामखौ खानानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो न खाथिनि ओ फुख्रि एबा दैमायाव जोङो मोसौखौ लानानै थांनाय जायो आरोना नोंथां थुखैनो थाखायहाय ओ लाना थांखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ बेखौ ओ थुखैनो लांनाय टाइमावहाय जोङो बेयाव ओ माला दोननाय ओ माला सुनानै लानाय बेनिफ्राय ओ खावसे बाहागो बिदिनो फिथाइ सामथायाइखौ जों हानानै लानाय एबा दुरुं खौ लांनाय जायो बेनि उनावहाय मोसौफोरखौहाय लांनाय जायो मोसौखौ लांखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ बेयावहाय जोङो थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बे थुखैनायाव जोङो खावसे बाहागो दोननाय हानानै दोननाय बेखौ जोङो ओ मोसौनो सारस्रोनो सारस्रोयो आरोना नोंथां बे सारस्रोनाय टायेमावहाय मोसौ थुखैनाय टायेमावहाय मा गोदोनि आबै आबौनि मोनि फ्राय खोनाबोनो मोन्दोंदि बेयावहाय जोङो दोंसे मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो ना बे मेथायानो जाहैबाय मा जोंना लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै जोंनि न'खरनि मोसौ बोरमायाहाय जोंनाव एरबाय था एबा बारायबाय था बिदि ओ बुंनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौनो ओ थिनानै ओ फुननो थिनानै लाबोनाय जोङो हांगार बे थाव गुबैजों लगायनानै हांगारखौ जोङो बेहाय मोसौनो फोननाय जायो आरो ना नोंथां मोसौनो फोनखां नायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ हगार हरनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय ज जोङो ओ दुरुंखौ माने ओ सा बिदिनो आगोलावहाय गानहोनाय दुरुंखौ जोङो बे दै बा ओ दैमायावहाय एबा फुख्रियावहाय जोङो ओ दाबसे जायगायावहाय जोङो बावनानै एबा खुलुमनानै बिदिनो फैनाय जायो आरोना नोंथां नवावहाय बेनि उनावहाय जोङो न' फैखांनायनि उनावहाय ओ नेक्स्ट ओ बिदिनो हरावहाय मोनायावहाय जों मोसौखौ लाबोनानै खानाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ दुरुं गो दानजों जों बेखौ खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांमोनि थिं ओ माबायदिहाय फालियो बे मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागुखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन जोंनिजोंबो नोंथाङा जेरैबायदिहाय बुंदों मोसौ सौ बैसागु फालिनाय ओ आयदाया बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि जाय गायावबो मोसौ बैसागोखौ फालियो। लोगोसेनो ओ गोखा-गोखै जानाय हाबाफारि बेखौबो जोंनि जायगायाव फालिनाय जायो जेरै ओ बैसा गुनि माबे सानाव फालियोमोनलाय बेखौ गोखा-गोखै जानायखौ
ओ बैसागुनि से खालारखालि
औ औ से से खालार खालिनो ओ हाग्रा-बंग्रायाव थांनानै जेरै ओ दिंखिया जाहैबाय ओमफ्राय ओ नेरसोन जाहैबाय माना-मुनि, खुथ्रा, माथिगालदाब बेफोरबायदिनो गोबां हाग्रा-बंग्रायाव गोखा-गोखै नागिरनानै सेजौ औ फुंखा आरो जोंनि मैगं-थाइगंफोरखौबो दा
औ खान्थाल फिथाइबो औ बिदिनो थाइजौ
ओं थायजौ गाससिबो हाग्रा-बंग्रानिफ्राय जाग्रा मुवा नागिरनानै जौसे दाइनथा रोखोमनि मैगं-थाइगंखौ खानानै लायो आरो आरो जों ओ जोंनि देहा सोलेरा जाहा थे बेमार आजारनिफ्राय ओ बारग'यो आरो जोंनि देहा सोलेरा मोजाङै थायो बेखौ आसाथिनानै जोङो बे गोखा-गोखैखौ जायो आरो जोंनि न'-न'खरनि गासैबो बिबो बोराइ-बेन्थ' जा ओ सेंग्रा-सिख्ला जा गथ'-गथाय जा गासिबो बेखौ रानलायनानै जायो। बेनि उनाव जाहैबाय ओ बिनि अखानायै बै सानखालि जोङो जेनेबा गेदेर-गोलावफोरखौ मानबो लायो। खुलुमो बाथौ बोराइयाव आलारि बाथि सावो। आरो बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै मोसानो ओंखारो जेरै- सेंग्रा सिख्लाफोर सेंग्राफोरा गामसा आरो आर'नाइ ओ सि गोदान गाननानै आरो सिख्लाफोराबो दख'ना फास्रा आर'नाइ लानानै। मोसानो ओंखारो लोगोसे। सेंग्राफोरा दामग्रा आगजु लानोसै जेरै खाम सिफुं सेरजा ज था जाबस्रिं बायदिसिना आरो थरखा। गंगोना बिदि। दामग्रा आइजें लानानै। सेंग्राफोरा दामनोसै आरो सिख्लाफोरा मोसानोसै लोगोसे गोबां जावजाबो मोस मोसायो बैसागुआव।
औ औ
सेंग्रा सिख्लाल' नङा गथ' गथायानो जा गथ' गथायाइ। आ आरो लोगोसे बोराइ बेन्थ' गासैबो बैसागु बोथोराव रंजानो। न'निफ्राय दान्दिसे ओंखारो आरो आरो बोसोरनि जोबथा सान खौ आरो बोसोर गोदानखौ जों बरायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंना बैसागोआ बेबायदिनो न' न'सिम मोसानानैल' जोबनानै थाङा जेरै दा गोदान मुगायाव जेरै ओ मा होनो बे जौस्रांफोरावबो जों बैसागो फोरफोरखौ फालियो आरो जेरै बेवहाय जोङो। गासिबो रायजो राजाफोरा ज'नो जौस्राङाव थांनानै नायहैयो। ओ आरो बाहागो ला होयो मोसाहैयो। रोजाब होयो दानि जुगावथ' आरो रोजाबगिरिफोरबो लिंनानै लाबोयो जौसांआवनो।
औ औ नंगौ।
बेहाय बादायलायनाय जायो गोबां। दा बेबायदिनो जोंना बैसा बैसागोआ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ मा होनो बेखौ सोलायबोगासिनो आरो खुंनाय
औ बैसागु फोरबो औ
खुंनायनि नेमखान्थिफोराबो सोलायबोगासिनो जोंनिया।
औ-औ नंगौ नोंथां
दाय जौस्रांफोराव फालियामोन जानांगौ दाना नाथाय जौस्राङाव बांसिनै फालियो। गासिबो जायगायावनो फालिनाय नुनो मोनो। नोंथाङा बे बाथ्राजों राजि जायोना जाया?
जायो नोंथां मानोना गोबां ओनसोलफोरावनो दानि जुगावहाय नुनो मोनदोंबा बिदिनो गामि गामि माने ओ बिदिनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओ खौसे जानानै जौसाङावहाय बिदिनो ओ मोसानाय बादायलायनाय एबा खेला दुलानि बागै ए से ओ गोबां खुंबोनाय नुदों नुनो मोनदों। नोंथां ओ नोंथाङा बेबायदि खुंनायफोरावहाय ओ बाहागो लाफेरनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ लाफेरबाय आंबो बाहागो लाफेरबाय। आं जेब्ला उन्दैमोन अब्ला आङो ओ गामिनि ओ बैसागो फोरबो फालिनायाव आं खन्थाइ ओ आवरायनाय मिथिस्लाबै बुंनाय आरो बाथ्रा दानथेलायनाय बायदि हाबाफारियाव आं बाहागो लादोंमोन। आं नाथाय मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लायाखै मानोना आं मोसानो रोङा।
अ-अ नोंगौ नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो ओ जाबाय ओ दोनथ'लायनोसै नामा? नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ बिदिनो बैसागोनि बा गै एबा मोसौ थुखैनाय मानसिनि ओ बैसागुनि बागै ओ मिथिनो मोननानै मिथिनि मोनि बाथ्राफोरखौ मिथि मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।
गोजोनथों नोंथां।